खुलुम नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
गोजोन फुंबिलि समनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासे हरग्रोनो थाबाय।
ओ बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों सानदिसे सम सावरायफानो हागोन नामा
औ हागोन थारैनो नोंथां हागोन हागोन
बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि जि जे जोंनि आंगो फोरबोफोर जेरैहाय मागो दमासि बैसाग बेबायदि जोंनि बर' हारि आंगो फोरबोनि सायाव जोङो दानदिसे सम रायलायनोसै नामा नों
औ औ औ औ औ रायलायजायो नोंथां औ
अ बिदिब्ला आंनो गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि आंगो बैसागो फोरबो बागौ नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै होग्रोनो आखायाव लाबाय
औ
ओ नंगौ नोंथां बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला बे बैसागो फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदो गोदाय आजै आनि समनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायै फोरबो जाय जाय फोरबोखौ सा सानजा बा आसाम ओनसोलावनो माने बैसाग बैसागो बोथोरनि बे खालारखौ गोदान बोसोर होननानैबो जोङो मानिनाय जायो बा गोदान बोसोर हिसाबैबो जों बेखौ फालिनाय जायो बिहाय जेरैहाय जोंहा बैसागो बोथोर खालार सिगां सिगां मोनसे जाबफोरबो दंबावो जाय फोरबोखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुङो
औ
बैसागो बोथोराव जोङो सुबुं माहारिया रंजा बाजा खामनायजों लोगोसेनो जों बैसागो बोथोरनि सेथि खालारनि सिगाङाव जोङो बोरमा बायदिसिना जिब जुनारनि फोरबो फालिनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय नो नुनो मोनबोदों ओ जेरैहाय मोसौ मोसौ बैसागोनि थाखाय जोङो गोबां बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बिफां फिसाफोरखौ जों माने बुथुमनानै लानाय जायो एबा जगर खालामलायनाय जायो लानाय जायो बैफोरनि बेनिफ्राय जोंहा मोसौ बोराफोरखौ थुखैनो थाखाय जोङो जेरैहाय फान्थाव हालदै लोखना बिबार बेबायदिनो फानिलाव बायदि फिथाइफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानाय जायो बेबायदिनो थाराय आरो दिग्लिलि बायदिसिना दंफांफोरखौबो जों माने बुथुमनानै होनाय जायो
जायो जायो औ
बुथमनानै लानायनि उनाव जोङो बायदिसिना जों फान्थाव हालदै फानिलावफोरखौ जों माने मैगं बायदि रिजि रिजि फिसायै माने हानाय जायो आरो बिनि खावसे बाहागोखौ माला सुनाय जायो आरो मालाबो सुनाय जायो बेबायदिनो थिग बैसागो से खालारनि सिगां सानसे सिगाङाव फुंबिलि सिमावनो जोङो बेबायदि जगफोरखौ लानानै माने बोरमाफोरखौ जों माने ओ गलिनिफ्राय जोङो माने एंगारनानै जोङो फुख्रि ओ दैमा बा दंग' फारसे होनाय जायो
जायो जायो औ
माने बै दैमा बा फख्रिफोराव जोङो माने मोसौ बोरमाफोरखौ ओ दै सारै सारै थुखैनाय जायो आरो जों जिहेथु जोंहा ओ पानिलाव फान्थाव बायदिसिनाखौ मैगं हाना लानाय जायो बैफोरखौ जों मोसौ बोरानि सार सारै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे खुगा मेथाइ सोलिबोनाय जाय मेथाइखौ जोङो रोजाबै रोजाबै मोसौ फोरखौ जायो बे मेथाइआनो जा जाहैबाय जोंह लाउ जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरलांबाय था बिमा गायदे बायदि जा बिफा बायदि गं मेना मेनि जा बेबायदि माने खुगा मेथाइखौ खननानै रंजा खिसिनि गेजेरजों माने मोसौ बोरमाफोरखौ थुखैनाय जायो आरो
जायो जायो औ
औ औ बिनि उनावनो जोंहा मोसौ बोरमाफोरखौ थोखांनायनि उनावनो जिहेथु जोंहा आरो मोनसे जोंनि ओंखाम संग्रा भाजा ओंख्रि संग्रा साराइफोरनि हांगारफोरखौ जों हल'नानै लाखानाय जायो आरो बे हांगाराव जोङो फनानै थाव गुबै फुननानै जों बे हांगार हांगाराव माने जोङो मोसौ बोरमाफोरनि बिखुंफोराव जोङो गोसोम गोसोम दागो होनानै होनाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
फोननायनिबो जोंहा मोननैसो ओ माने ओंथि दङ जाय ओंथिया जाहैबाय गोदो गोदाय मोसौ बोरमा जोङो अरनबारियाव होनानै हरोमोन आरो बैफोर सम मोसौ बोरमा मोसा सिंहफोरा बारसिननानै जायोमोन अरथारनानै जायोमोन नाथाय बै माने बेबायदि गाब होनायनि बा गोसोम गोसोम दागो फोनायनि जाहोनानो जादों जाथे बोर मोसा सिंहफोरा जाहाथे मोसौ जोंनि मोसौ बोरमाफोरखौ बाग्दावनानै गिनानै खारो बे लेखायैनो माने जोङो मोसौ बोरमाफोरखौ माने बेबायदि दागो होनाय जायो
औ औ जायो जायो
बैखालि जोङो सानसे नि थाखाय माने बोरमा मोसौफोरखौ जोङो उदाङै हंगारनानै होनाय जायो आरो बोरमा मोसौफोरखौ जोंनि बि फुङाव जोङो माने थाराइ बा दिेग्लिटि बिलाइजों जों माने बुस्रिनाय जायो एबा बिलिरनाय जायो जाहोना बेनो थाराइ दिग्लिलिथिजों जुदि मोसौ बोरमाफोरनि बिखुङाव जुदि हुुब्लिनानै होयोबा बा एसे बुनानै होयोब्ला माने मोसौ बोरमाफोरनि माने सानाय सुनायफोरा खार होनना मोनसे फोथायनाय आरो बियो
औ औ औ
बेबायदिनो नोंथां बैसागोनि बेबायदिनो जोंहा मोसौ बोरमानि फोरबोखौ हंगार होननाय लोगो लोगोनो जोंहा बैसागोनि से खालारा फैयो बैसागोनि खालाव जोङो बैसागो से खालाराव जोङो माने जोंहा गासैबो धोरोमारिफोरानो न'खरनि थानसालियाव जों आलारि बाथि सावो जोङो आनान गसाय सोरजिगिरि जे थांनाय गोजाम बोसोर जोंनि जोंखौ सुखु दुखुनि गेजेरजों संसारखौ दैदेननो होबाय जेरै सुखु दुखु आलो गोजोन रुजु रुमु संसार जालांनो होबाय बेबायदिनो फैबाय थानाय बोसोरावबो जाहाथे आनान गसाइ सोरजिगिरिया जोंखौ अरायबो सुखुनि गेजेरजों लाखिनो हायो रुजु रुमु संसार जालांनो हायो माबाफोर खैफोद आफोद जायोब्ला बेनिफ्राय बारग'नो हानायनि गोख्रो लामा दिन्थिनानै हरनो हायो बेबायदि थांखिजों जों आनान गसाइ सोरजिगिरि अबं लाउरिनि खाथियाव आलारि बाथि सावनानै जों खुलुमो बेफोरबायदि खुलुमखांनाय लोगो लोगो जोङो न'खरनि गेदेरफोरखौ मान होयो खुलुमो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो बेबायदिनो बे माने बैसागनि से खालार फोरबोखौ जोङो बेबायदिनो हरनाय जायो आरो सानसे बैसाग नै खालारनिफ्राय स्नि खालारसिम जोङो गामि गामि गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासै खौसेयै जों रंजा जोंनि बर'नि हारि हारिमु जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि रंजायै मोसायो आरो बेवहायबो गेदेरफोरखौ जोङो मान होबोयो एबा खुलुमबोयो बेबायदिनो जोङो बेखौ दिनै बैसागो नै खालार स्नि खालार जोङो बेबायदिनो रंजायो मोसायो आरो बै रंजानाय मोसानायाव बैफोर न'खरा जोंनो जिना दान मान हरो बेफोरखौ जों आजावनानै लानानै फैयो आरो नोंथां बेबायदिनो आजावना लाना फैनानै जोङो माने गामियैनो जोङो माने मोनसे प्रग्राम खालामो एबा खाना जायो बैफोर एबा मान दानफोरखौ एबा माइरंफोर हरोब्लाबो माने ओ ज' खालामनानै खाना जानाय जायो। दि आरो बेबायदिनो बैसागो फोर्बोखौ एंगार हरो आरो बैसागो फोर्बोखौ बुंनांगोन जों बैसागो फोर्बोआ मोनसे जोंनि रंज जानायनिल' फोर्बो नङा बेयो गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो फोर्बो। ओ रायखुमानाय सोरखौबा बुखुमानाय सोरखौबा एदावलायनाय सोरखौबा नायनो बानाय सोरखौबा गाज्रियै रायनाय बेबाय जोंनि गामि ओनोलफोराव थायो नाथाय बैबायदि राइ बैसागो बोथोराव जों खौसेयैनो जमायैनो ओंखारलायनानै जों मोसायोबा रंजायोबा बैफोरखौ जों बावगारलांनानै माने जोंनि गोसो गोरबोआव अनलायनाय सोमजिखांबोयो आरो बेबायदिनो जोङो नाय गारनानै जोङो माने मोनसे अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनाय जोंनि गोसोआव सोमजिहोनो हायो। बेनिखायनो बैसागो रंजानायल' फोर्बो नङा बे जोंनि मोनसे अनलायनाय गोरोबलायनायनिबो फोर्बो। नोंथांनिसिमबो आङो फंनैसो नों थांनिफ्रायबो आङो ओ बिबुंथिखौ मोननो लुबैदों दा जों बैसागो बोथोर फोर्बो आङो जिखिनि हाग नाथाय समनि आंखाल बेनिखायनो आं फोरमायजोबनो सानाखै नोंथांखौबो आङो बैसागोआ जोंनि मोनसे आगोमा फोर्बो बैसागो सायाव बिबुंथि लाखिबाय। दा नोंथांनिफ्राय बिबुंथिखौ लाखिनो ओ बिबुंथि होजानो लुबैदों जे ओ मागो दमासियाबो जोंनि ओ मोनसे एंगार हायै फोर्बो नङा होम
औ औ औ।
ओ मागो दमासिनि ओ फोर्बोनि बागैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जे मागो दमासिफोरखौ माबायदि फालियो बा ओ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मागो दमासिनि मुङाव माबायदि रंजा खालामो फिथा सौराय जानाय खेला गेलेनाय बायदिसिना दा नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै ओ बे मागो दमासिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङाबो आंनो?
औ औ औ थारैनो ओ नोंथाङा गोबां खोथा बुंलांबाय थारैनो जोबोद साबायखर ओ दा मागो फोर्बो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिमुआव गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जोङो मागो फोर्बो फालिनायखौ नुबोगासिनो दङ नङा होमबा जोंनि ओन सोल एबा रायजोआवहाय दा बे रोखोमैनो जोंहा मागो फोर्बो होनोब्ला जोंहा जानोखि ओ आबादारिफोरजोंनो मोनसे सोमोन्दो गोनां फोर बो होननानै जों बुंजागोन बै मागो फोर्बोखौहाय। दा बे रोखोमैनो जोंहा मागो फोर्बोआवहाय गोबां रोखोमनि ओ आदब खान्थि नेमखान्थि बाहायनानै जोङो माबो मागो फोर्बोखौबो खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नं
जानिखि जोंहा मागो फोर्बो होनोब्ला जोंहा मागो फोर्बोआहाय मागो दानाव जानायखौ जों नुनो मोनो जानिखि ओ आबाद फोथार ओ जानिखि जोंहा हास्रांनानै ओ माइ फोथार ओ जोंहा नास्रांनानै एबा ओ मारा होस्रांनानै जोंहा जानाखि मागो सफैयो बै फुवा फुफुनाय समावहाय जोंहा। बै मागो फोरबोआ जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेरोखोम रोखोमैनो जोंहा मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जानाखि फिथा सौराय जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो ओ जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो जोङो। मागो फोरबोखौ ओ खुंलांनायखौ एबा खुंफुंलांनायखौ नुनो मोनो। दा बेनि गेजेरजोंबो जोंहा ओ बायदि रोखोमै खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओम जानाखि से थारिखनि ओ सानसे सिगां जोंहा बाय बाहागि ओ जानखि लोगो लेवा गासिबो ज' जानानै जोंहा ओ जायखौ जों लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो। ओ जों जानायखौ नुनो मोनो ना बेदर बायदिसिना रोखोमनि जौ। जुमाय माइब्रा माइब्रानि जुमाइ बायदिसिना रोखोमनि जौ जुमाय ज' ज'। ओ जोंहा रंजालायनानै रंजा खुसि गासिबो गोरोब लायनानै सुखु दुखु बावगारलायनानै ओ जोङो लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो। गोलेवा गासैजोंबो दा बेनि उनाव फाय जोंहा बै सानखालिनो जानाखि जोंहा लावखार ओंखाम जानाय। सानखालिनो जोंहा खायसे खायसेखौ ओ न'खर न'खर फिथा सौराय सावनाय नुनो मोनो दा औ औ थिग बे खालिनिफ्रायनो जोंहा फिसा सौराय जानायखौबो जोंहा जागायजेनो थिग बेनि उनावहाय जोंहा लावखार ओंखाम जानानै जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय सोरखौबा सोरखौबाहाय बै जानाखि भेलागुर न' बैयावनो जोंहा ओ हर थानाय एबा जोंहा उन्दुनाय। खौ जों बेयावनो थानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि उनाव हाय जानाखि अखा नायै जानाखि से थारिख बै से थारिख खालि जोंहा फुङावनो ओ दाउ अमा बोरमा मोसौ सिखारारि सायावनो जोंहा ओ सिखारनानै जोङो ओ दैमा दैसा फुख्रिफोराव दुगैनानै जोंहा जानखि जोंनि भेलागुर बानायनाय जायो नालाय मागोआवहाय मागो बोथोराव थिग बै भलागुरखौ हा साव सावनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि फोजोंनानै जोंहा ओ आनान गसायनियाव बोर साब सि्रिनानै एबा बोर ओ लानानै जोंहा ओ जाहा हाथे जोंनि देहा सोलेराव जेबो गाज्रि बेमार आजार जानाङा थों होननानै जोंहा आनान गसाइ बोराइ बाथोननियाव बोर बिनानै जोङो बै भेलागुरखौ ओ सायनाय जायो आरोना नोंथां थिग बे रोखोमैनो जोंहा गासिबो न'खरनि सुबुंफोरानो ओ सायनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा फेलागुर सायखांनानै जोंनि जानखि न'खरनि थानसालिफोराव जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै ओ जोङो आनान गसाइ सोरजिगिरिनियाव गोदान ओ जों जेनेखि मागो दाननि से खालार बैखालि जोंहा बोर बिस्रोनाय जायो। थिग बे लेखायैनो जोंहा न'खरनि गेदेरफोरखौ जोंनि आं न'खरनि उन्दैफोरा आ मान बावनायखौ जों नुनो मोनो खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो ओ जोङो बेबादि